ओह खुलुमबाय नोंथांखौ। ओह दा आङो नोंथांजों सावरायनो लानाय आयदायानो जादों इन्टारनेट। ओह इन्टारनेटनि बागै बुङोब्ला दाथ' जों बयबो मिथिखायो इन्टारनेटा मा बुस्थु ओ इन्टारनेट नि जुग दायो गोबां बेबायदिनो मुलाम्फाफोर बो जागासिनो आरो गोबां बेबायदिनो खहाफोरबो जागासिनो नायनो थाङोब्ला इन्टारनेटा मोजाङै बाहायोब्ला जोबोद मुलाम्फा गोनां आरो जुदि गाज्रियै बाहायोब्ला बियो गोबां खहा खालामनो हायो
औ
बियो बाहायनाया गावनि सायावसो गावआ मोजाङै बाहायोना बेखौ गाज्रियै बाहायो था इन्टारनेटनि नि मुलाम्फ फानि बागै बुंनो थाङोब्ला गोबां दङ जेरै ओ फरायसाफोरा जेरै फरायसालियाव ओफरायसालिनि फ्राय गावनि फोरोंगिरिनिफ्राय जि बाथ्राफोरखौ सोलोंना लाख'नो हाया एबा बुजिख'नो हाया बेखौ इन्टारनेटावहाय सार्च खालामबानो गुगोल खालामबानो बे फरायसाफोरा बे जि बाथ्राफोरखौ बुजिनो हायाखै बेखौ इन्टारनेटआ गोबां रोखा रोखायैनो फोरमायनानै होयो आरो फोसावनानै होयो आरो मोजाङैनो बुजायनानै होयो आरो फरायसाफोरल' नङाना नाथाय जायफोरा गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनो लुबैयो नाथाय मिथिख'नो हाया बे बाथ्राफोरखौबो इन्टारनेटा जोबोद मा होनो स माने इजि खालामना होबाय आरो ना बाथ्राफोरखौ मिथिनो थाखाय इन्टारनेट आ गुवारैनो मोजाङै फोरमायनानै होयो आरो बेल' नङा नाथाय गोदोनि जुगावहाय गोदोनि दिनाव बेबायदिनो सुबुंफोराहाय लाइजामफोर हरनानै बेबायदिनो खबरफोर नाथाय दायो इन्टारनेट आ बेखौ जोबोद साहस खालामना होबाय सहस खालामनानै होबाय ओ दायो जोङो मबाइलाव हाय मोनसे एसेमेस बा मोनसे थेटस हरबानो गाव गावनि खबर फोरखौ हाय लाज्रायनो हायो आरो बेबायदिनो मिथिनो हायो मा सोलिगासिनो दं मा सोलियाखै आरो न'खरनिफ्राय जुदि सोरबाफोर गुबुन हादोराव थाब्लाबो मबाइल फननि थ्रुयैनो इन्टारनेटनि थ्रुयैनो बिनि खबरफोरखौ मिथिनो हायो आरो थि मिथिनायल' नङा नाथाय जुदि नायनो गोसो जायोब्ला नायनानै बेबायदिनो रायज्लायनो गोसो जायोब्ला दानाथ' वाट्सेपाव बेबायदिनो भिडिअ कल खालामनानै रायज्लायलायनो हायो मोनथिनो हायो नाथायबिल' नङा ना नाथाय गोबां बेबायदि दंबावो जेरै गोदो थाखा फैसाफोरखौ बेबायदि हरज्लायनो हायामोन लाइजामनि गेजेरजों हरनाङोमोन बा बेंकव थांनानै बेबायदि हरनाङोमोन आरो एबा गुबुननि आखायाव बेबायदि हरनांगौमोन नाथाय दानि जुगाव ओ इन्टारनेटआ बेबायदि जिपे फन बे बेफोरनि गेजेरजों गोबां सहस खालामनानै होबाय आरो ना बेबायदि फैसाफोरखौहाय ट्रन्सफार खालाम लामनो हानाय रां थाखा बेबायदि हरलायनो हानाय बेबायदि गोबां गोबां सहस जाबाय बिदि गोबां मुलाम्फा जायो आरो इन्टारनेटनि इन्टारनेटनि जुगै नाथाय खहाखौ नायनो थाङोब्ला बेबायदिनो गोबां खहाफोर नुयो जोङो जेरै जाबाय दानि गथ'फोराहाय फरायसालियाव थाङा लाबदानो फरायसा फ्रा ओ मबाइलाव गोदोना थायो जानबुंव इन्टारनेटव गेम गेलेनानै गोबां गोदोसोनानै थायो गावनि बेसे सेन गोसा समफोरखौ फरायनायाव होआलासिनो बेबायदि गेम गेलेनायफोरावहाय होनानै गोबां बेबायदि खहा जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों बे मबाइल गेम्स ल' नङा नाथाय गोबां दङ' गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरबो दङ' जाया इनस्टाग्राम आव फेसबुक आव बेबायदिनो रिल स्क्रल खालामनानै गावनि बेसेन गोसा टाइमखौहाय बेबायदिनो खहा खालामगासिनो दं हगारलांगासिनो दं आरो बेल' नङा नाथाय जों गोबां नुनो मोनबावो इन्सटाग्राम फेसबुकाव दानि ट्रेन्दिं थ्रेजि ट्रेेन सोलिबाय थायो बेयावनो सेंग्रा सिख्लाफ्रा रिल्स बानायनानै बेबायदि गावनि समफोरखौहाय आज्रि खालामगासिनो दं बेबायदिनो नस्थ' खालामगासिनो दं बेल' नङा नाथाय जि ट्रेेन सोलियो बेयावनो दानि मुगानि सिख्लाफोराबो गावनि सोलेरखौहाय बेबायदिनो एक्सपस खालामनानै फट' सारि होनानै बेबायदिनो गोबां खहा खालामगासिनो दङ बेबायदिनो इन्टारनेटआ बाहायनो थाङोब्ला फारसेथिं मो मोजां आरो फारसेथिं गाज्रि नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर बुंनो सानदोंना
औ नोंथांमोननाया नंगौनो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय फारसे मोजांबो आरो फारसे गाज्रिबो मानो होनोब्ला नोङो मोजांनि थाखाय बाहायोब्ला नोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो जि टाइमाव नोंनो माबाफोर नांगौ जाब्रबो मानो होनबा नोङो इन्टारनेटनि थ्रुयै नों मोननो हायो नोंनो मा नों अनलाइनबो खालामनो हायो नांगौ बुस्थुफोरखौ आरो गाज्रिया बुंनो थाङोबा नोङो माबा मोनसे गाज्रि हाबायाव मावबा फराया माया ओरैनो माबा फाल्थु खालामबाय थायोबा नों नोंनि थाखाय गाज्रि जागोन आरो आरो बिदि मालायनि फट' आररि लानानै गाज्रि हाबा मावनाया बेफोरफोरखौ खालामबा नोंनि थाखाय हामा जागोन आरो दानि जुगाव आरो इन्टारनेटआ बयनिबो थाखाय गोनांथि मानो होनबा इन्टारनेट गैयाबानो दानि जुगाव सोलिनो हाया बिदिबो होनजायो सोर सोरखौबा नायनो गोसो बा नों रायलायनो गोसो हबा नोङो मबाइलनि थ्रु बा इन्टारनेटनि थ्रु नों राय्लायहरजायो आरो बिदिनो गोबां रोखोमा माने गोबां रोखोमनि सायावो इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय बहुत नांगौ होननानै बुंनो हायो आरो
औ नोंगौ नोंथां बुंनायखौ जोबोद थार आरो सैथो खोथा औ आंबो दानि जुाव आंबो बि बि गोबां नुनो मोनदों गोबां बेबायदि गोदोनि बायदि नंला गोबां सोलायबोबाय इन्टारनेटआ जोंनि जिबनखौहाय गोरलै खालामनो होबाय खालामनानै होबाय दायो गोदोथ' माबाफोर नांगौ बानो जि जोम नांगौबानो हाथाय बाजाराव थांना नानै बायनो सानदुंसाबाबो थांनानै बायनो गोनां जायोमोन मै मैगं थाइगं नांगौ सायाव थांनानै बायनो गोनां जायोमोन सान्दुंसा आना जा बा अखा अखायानो जानांगौ बुस्थफोरखौ आंग बेखौ हाथायाव नुनो गोनां जायोन नाथाय दायो इन्टारनेटनि जुगै इन्टारनेट फैयनायखाय जोङो जोंनि नामौ गासिखौबो अनलाइन थ्रुैनो मोनो जेरै काइनाव फ्लिपकार्ट इन्स्ट्रा बिस' जेराव नांगौ बेेनिफ्रायनो लानो हायो गावनि गोसोबा आरियो बासिनानै लानो लानो हायो आरो मेगंगंनि खोथा बुङोब्ला नांगौनि न'खराव नांगौखिनि बुस्थुफोरनि ख बु्ला बिग बास्केट बेबायदि खालामनानै गनि न'नो खालाम बे नुनो मोनदों आरो दा अ गोदोनि बै माफोर बेनो रेस्टुरे थांनाय जानाय दखानफोराव थांनाय जानाय साहाबलाफोरबो थांनाय जानाय बे इन्टारनेटा जोबोद गोरलै खालामनानै होबाय
औ
माबाफोर जानो लुुबैयोब्लानो जोङो इन्टारनेटनि थ्रुयैनो बेखौ गावनि न' अनलाइन बे न'आवनो बेबायदिनो गोरलै खालामनानै होदों इन्टारनेटआ जोंनि बे जि जिउखौहाय नोंथाङा माबा फोर बुंनो हास्थायबावदों ना
औ नोंथां बुंनाय दं जि बुस्थुखौ नांगौ बेफोरखौ जोङो इन्टारनेट थ्रुयै मोनजोबो जा नाय लोंनाय मानाय सब मोजां मोजाङैनो मोनो जोङो नांगौखिनि बुस्थुफोरखौ इन्टारनेटआ जोंनि थाखाय बहुत गोरलै खालामना होबाय बियो जोंनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां आरो ओ नाथाय गाज्रि बो थायो मोजाङाव ओ गाज्रिया जाबाय जे मोजां मोजां हाबायाव बाहायालासिनो ओ बेलेग बेलेग गाज्रि हाबायाव बाहायनाया बे जोंनि थाखाय मोजां नङा इन्टारनेटखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगौ आरो बयनिबो लाइफआव इन्टारनेट गोनांथि बहुत मानो होनबा जोंनि लाइफआ बहुत इजि जाब जाबाय इन्टारनेट मोननायनिफ्राय
औ नोंगौ बुंनाय नों नोंथां होननाय खोथाया थारैनो सैथो ओ इन्टारनेटआ जोंनि बे लाइफखौहाय जोबोद गोरलै खालामनानै होबाय जोंनि बे जिबनखौ गोरलै खालामनानै होबाय नाथाय फारसेथिं गोबां खहाबो जाबोगासिनो दं नाथाय बुंनो थाङोब्ला बे गावनि सायावसो इन्टारनेटखौ गावा जेरै बाहायो गावा जुदि मोजाङै बाहायोब्ला गोबां मुलाम्फा खालामनो ह हायो आरो जुदि गाज्रिथिङै बाहायोब्ला गोबां बेबायदिनो खहाफोर जायो खहाफोर खालामनायखौ जों नुनो मोनदों इन्टारनेट आ दानि जुगाव इन इन्टारनेटनि थ्रुयैनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां खौरांफोरखौबो मोननो हायो जोंनि बे हादर
औ
जोङो इन्टारेल फनावनो गासैखौबो बेबायदि नुनो मोनो जि खौरांफोर फैदों जि मा सोलिदों मा सोलियाखै मानि मा बेमार जादों मानि बेमार आजार फैदों बेफोर गासैखौबो जोङो इन्टारनेटनि थ्रुयैनो मोनथिनो हायो आरो नङा बे बे ओनसोलाव बे हादोराव हादोरजों हादोर मा दावहा जादों दावहानि बागैबो इन्टारनेटाव खौरांफोरखौ मोननो हायो गोबां रोखोम रोखोमनि खौरांफोर बेबायदिनो मोननायखौ नुनो मोनदों आरो बेल' नङा इन्टारनेटखौ बाहायोब्ला जो गोबां मुलाम्फा जानायखौबो नुनो मोनदों बेनिखायनो आं सानो इन्टारनेटखौ बाहायनो रोङोब्ला इन्टारनेटआ जोबोद मोजां आरो बेबायदिनो जुदि सासे मानसिया इन्टारनेटखौहाय गाज्रि गाज्रि गोसो जों बा गाज्रि बेबायदि नोजोरजोंहाय बाहायदों अब्ला इन्टारनेटआ बे सुबुंनि जिउआवहाय गोबां गोहोम खोख्लैगोन होननानै आं सानो आरो बे खोथाया नोंगौबो इन्टारनेटखौ गाज्रि बाहायोब्ला सासे सुबुंनि जिउआवहाय गोबां खहा खोख्लैयो दिनै नोंथांजों बे बे इन्टारनेटनि सायाव रायज्लायनानै इन्टारनेटनि आयदिायाव रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथांनिफ्रायबो जोबोद सोलोंनो हाबाय आङो नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय गोजोन्थों
औ गोजोथों